खोनादों ना नोंथां औ दायो नों थाङा फ्रि दङ ना? औ नङाब्ला जों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनोसै
औ औ
औ बे टपिकआ जाबाय जोंनि आबाद मावनाय
अ' बियो बिराद मोजां आयदा नोंथां जोङो सावरायलायनो हागोन औ औ
ओ नोंथांमोननिथिं ओ ओ आबाद माइ आबादनि बागै आरो मा मा आबाद मावो एसे फोरम मायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन
औ
आबाद मावनाय होननानै बुङोब्ला बियो बोथोर नायै बोथोर मावनाय जायो। जे दैज्लांनि दैज्लांनि आबादा आलादा आरो मेसेंनि आबादा आलादा जायखौ जोङो नुनो मो नो खि दैज्लां बोथोराव माइ गायनाय
औ नंगौ नोंथां
माइ गायनायखौ जोङो दैज्लां बोथोरनि हिसाबै मिथियो कि बेयो जों नों माय गानाय समाव गोबांथार जोंनो अखा बा दैनि गोनांथि जायो। थिग बेबायदिनो बिनि थाखायनो माइखौ दैज्लां बोथोराव गायनाय जायो आरो आरो जोङो मिथिनो हाबावोखि मेसें बोथोरावहाय जोंनो मेसें बोथोर बोथोराव गायो आबादफोरा जाबाय जेरै जोंना सबाइ बा सिबिं बेफोरबायदि आबाद गोबां रोखोमनि आबादफोरखौ मोननो हायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ दा जोङो सिबिं बा बेसर बेफोरखौ माबोरै गायो बेखौ जोङो मिथिनोब्ला बा जोङो सावरायनोब्ला आं जागायनोसै नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
औ दा जोङो मिथिनो मोनोदि सबाय बा सिबिं गायनायनि आदबा जाहैबाय सबायखौ जोङो फार्स्टावनो हाखौ मोजांथारै हाग्रा फोरखौ एवनानै बा ट्रेक्टर बा मोसौ हालफोरजों एवनानै हाखौ साफा खालामग्रोनानै जोङो बेसरफोरखौ बा सिबिंफोरखौ फोनाय जायो आरो
औ नंगौ
बेनि उनावनो जोङो बेखौ सप्तासे बा सप्तानैनि गेजेरावनो बेखौ रज'नायखौ नुनो मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां।
थिग बेबायदिनो रज'नानै बिसोरो देरै देरै देरनानै फिथाइफोर थायो। आरो जोङो बिनि उनाव जेब्ला फिथाइफोरा मोनो अब्ला जोङो बेसरखौ फुयो बा सिबिंखौ जोङो हायो। बेनि उनाव जोङो माराफोरखौ होनाय जायो आरो दा मारा खोनाय होननानै बुङोब्ला सोरबा सोरबा गोदोनि मानसिफ्राथ' गोबाङानो मोसौ हालजोंसो माराफोरखौ होनाय नुनो मोनोमोन नाथाय दानि जुगावहाय बांसिनानो बे ट्रेक्टर बा मिल बेफोरबायदियाव मारा होनायखौ नुनो मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां
फोरा जेरैबायदि खस्थ' खालामोमोनि दा साननै सानथाम बेफोरबायदि दिननि उनावसो बे मोनसे खामानिया जोबोमोन। नाथाय दानि बोथोरावहाय दि बे साननै सानथाम दिन नांगौ जानाया सानसेयावनो ट्रेक्टरफोराव बा माबा मोनसे मिलफोराव फैयोब्ला बे खामानिया जोबस्राङो आरो गोरलैयैनो जाफुंनाय खामानि आरो बेफोरो
औ नंगौ
औ दा नोंथांमोननिथिं माइफोरखौ गायोना नोंथां?
औ गायो नोंथां
औ माइ गायनायखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नंगौ नोंथां औ माइ गायनाय बुङोब्ला जोंनि बर' सुबुंफोरा गोबाङानो नो माने माइ गायनानैनो गावनि जिउखौ औ माने न'खौ सालायो औ ओ माइ गायनो थाखाय गिबि गिबियावनो माने हाखौ हालेवनानै लायो मोस सौ बा टेक्टरफोरजों
औ औ
औ उनाव ओ खुन्थियानि थाखाय माइ माइ माइखौ
ओम जोलैखौ माइ जोलै
औ नंगौ नोंथां बेखौहाय फुख्रियाव बा दैयाव सोमनानै दोनो
औ नोंथां
औ ओमफ्राय बेखौ साननै सानथामनि उनाव औ बे गाजा ओंखारोना
औ नोंथां औ
औ बे बेखौ उनाव फोथाराव ओ हाल एवनानै सारनानै होयो ओमफ्राय बेयो औ ओ दानसे दाननैनि उनाव खोथियाया माने ओ रेडि जायो।
औ नोंथां।
औ ओमफ्राय बेखौ ओ मोजाङै हालेवनानै औ फोनाय जायो आरो।
औ औ नोंथां।
औ।
बेनि उनाव गायनाय जायो आरोना। थिग बेबायदिनो आरबाव गोबांथार रोखोमनि ओ आबादफोरबो जोङो नुनो मोनबावो। जेरै जुंखाम जुंखाम जुंखाम गायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो नुनो मोनो बे जुंखामा गोबां रोखोमनिबो मुवा बेसाद जायो आरो जुखाम फिथाइनिफ्राय जेरैहाय जोङो जुंखाम फिथाइ फिथाइखौ फिसा जेब्ला ओंखार जेनो अब्ला जोङो बेखौ एवनानैबो जानो हायो बिराद मोनसे मोजां आबाद बेबो। नोंथांमोननि थिंबो बेखौ गायनाय जायोना नोंथां?
औ जोंनिथिं बेखौ गायनायखौ आं नुवाखै। जोंनिथिं बेखौ गाया औ बेसर बेसरफोर खौ गाननाय जायो जोंनिथिंजाय। लाइ बेसर
औ औ। दा बेसर आबादजों थावबो जायो होननाय खोनायो
औ नंगौ नोंथां।
बे थावफोरखौ माबोरै खालामो नोंथाङा एसे मिथिगौ नामा नोंथां
औ नंगौ नोंथां। बे थावखौहाय मेसिनाव मेसिनाव ओ होनानै खा थाव ओंखारनाय जायो बेनिफ्राय औ थाव बानायनाय जायो औ बेनिफ्राय थाव बानाय औ।
थाव गुबै जाबाय आरो बियो।
औ नोंगौ नोंथां।
औ औ। दा बेबायदिनो गोबांथार गोदोनि मानसिफोरासो आरबाव बायदि रोखोमनि आबादफोरखौ गायनाय जायोमोन आरो। नाथायबा दा जोङो नुनो मोनोदि बांसिनानो बेफोराव गोसो होला
औ नोंगौ।
औ खालि आलदा आदा रोखोमनि माबा मोनसे बिजनेस बे फोराव गोसो होसै आबाद मावनानै जानायखौ जोङो बांसिनानो नुनो मोनला गोदोनि दिनाव आबाद मावनानैबो गोबां मानसियानो फिसा फिसौ फेदेरबोदोंमोन आरो फोरोंबोदोंमोन बेफोरबायदि दिनो आरो जोङो नुनो मोनोदि गय, गय फिफां गयनि आबादाबो बिराद राद मोजां।
औ नांगोन नोंथां।
औ। दा बे गय फिथाइफोरखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव नुनो मोनो ना नोंथां?
औ नुनो मोनो नोंथां।
औ। गय गय होननानै बुङोब्लाथ जों मिथिखायो नङा होनबा नोंथां? बेखौ जोंनि गोदोनि आबै आबौमोनानो बांसिन जायोमोनबो आरो जेनाखि ओंखाम जाखांनानै जोंनि बेदरफोर जानाय नाफोर जानाय बेफोरो आगायनायफोरा खारो बिफोरबायदि होननानै बु ङो आरो नं खिन्थु नंगौबो। जे जोङो नाफोर बा बेदरफोर बेफोरबायदि माबा मोनसे बुस्थु जायोब्ला जोङो ओंखाम जाखांनानै साहाफोर लोंखाङोब्ला गयखौ नांगौ आरो। दा बिनि थाखायनो गयनि आबादखौबो जोङो मावनांगौ।
नोंगो नोंथां।
औ नोंथां आरो नोंथांमोननि थिं जेरै मैगं जाग्रा ला लाइ, लाफा बेफोरबायदिखौ खालामोना नोंथां आबाद?
खालामो नांथों।
औ औ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंगो नोंथां औ।
फोरखौ माबोरै फोयो बा आबाद खालामो?
औ नंगौ नोंथां औ लाफाखौथ' आं फोनाय नुवाखै नाथाय लाइखौ फोरमायनोसै आंओ औ ओ लाइखौ फोनो थाखाय फार्स्टआवनो ओम दाबसे जायगाखौ मोजाङै ओ माने बनफोरखौ दाननानै साफा खालामनानै लानांगौ ओमफ्राय बेव हाल औ हालेवनाय जायो। हालेवनानै लायो औ। बेवहाय उनाव हासारफोर होनाय जायो। ओेरै ओ मोसौ खि हासार होनाय जायो ओमफ्राय आथिखालथ' गोबां रोखोमनि हासारफोर ओंखारबाय बेखौ बेफोरखौ होनाय जायो।
औ औ नोंथां।
औ। बेखौ मोजाङै ओमफाय ओ हासारफोरखौ होनानै बेव हाय औ ओ लाइनि बेगरफोरखौ सारनानै होयो‌।
औ औ नोंथां।
औ ओमफाय बेवहाय दै होबाय थानांगौ। औ देरनो थाखाय औ नोंगौ।
बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबोथ' जाबायमोन। दा आङो नोंथांजों रायलायनो मोननानै गोबां बाथ्राफोरखौ सोलोंनो हाबाय। आरो मिन्थिनो हाबाय खि लाइफोरखौ माबोरै फैयो बा माइफोरखौ माबोरै गायो बिनि थाखायनो नोंथांखौ गोजोननाय थाबाय‌।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।
खि उननि समावबो आरोबाव रायलायनो मोनबावगोन होननानै
औ नोंगो नोंथां दाय दोनथ'नोसै औ।
औ नोंथां दे गोजोन्थों।
औ गोजोनथों।